नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
मोनाबिलिनि नोंथांखौ बरायनाय थाबाय
औ नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो दङ नामा
औ नोंथां ओरैनो दङ आं दासानदि फ्रि दङ
औ नोंथांजों दा आं फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन ओ नोंथांजों रायजायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन हागोन
औ दा आं रायज्लायनो सानदों ओ नोंथांखौ मैगं थाइगंनि सायाव मैगं थाइगंनि सोमोनदै दा जों मैगं थाइगं होनोब्ला जों मैगं थाइगं नङाब्ला जों ओंखाम ओंख्रि माबा ओंखाम जानो हाया।
औ औ नोंथांनाव औ औ औ औ।
अ जों गिबियावनो जों मैगंखौ गायग्रोना लानांगोन मैगं जों गायनानै दिहुनग्रोना लानांगोन आरो नङा होमबा?
औ नोंथां औ औ।
जोङो मा मैगं गायनोब्ला जों मोनसे जायगा नांगोन फोथार नांगोन बेवहाय औ आरो ओ गिबियावनो जोङो मैगं गायनोब्ला जों हाखौ एवग्रोना लानांगोन ट्रेक्टर बा नांगोल जों हेवग्रोना लानांगोन बा हाखौ जोङो गुनदै खालामग्रोना लानांगोन। बेनि उनाव जोङो ओ मा जायखिजाया ओ फटल बा जिंखा माबा मोनसे ओ गायोब्ला जोङो ओ
औ ओ
ओ मोनसे ओ सांनि गोनांथि जायो। औवा आइजेंनि बादिसिनानि नांगौ जायो। आरो जोंनो मा ओ हाखौ जोङो गुरै खालामग्रोना लानानै जों मैगंखौ गायनाय जायो।
औ औ औ।
आरो ओ मैगं गायनायनि सिगां जोङो। जे हाखौ जोङो ओ गोजौ दिप खोना लानो गोनां जायो जाहाथे जोंनिआ मैगं गायनायाव दैया जमा जाया बे दैखौ दै जमा जायोब्ला जोंनिया मैगं थाइगङा थैनोबो हागौ। बा मैगं थाइगङा खहा जानो हागौ आरोखिना
औ औ नोंथां औ।
बेफोरबायदि आ आं बा जोङो मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो खेथि खामखांबाय बा गायखांबाय जों बेनि उनाव जोङो बेखौ खानानैबो फाननो हायो।
औ नोंगौ
बिनि उनाव जों जायो गायखांनायनि उनाव जोङो फिथाइ मोनो फिथाइ मोनखांनायनि उनाव जों बेखौओ बेखौ हानानै बा लेमनानै जोङो संनानैओ
औ औ औ औ औ।
आरो मैगं-फिथाइखौ जोङो मोजाङै फोथांना लाखिनोबा जोङो मा ओ मुलिनि गोनांथि जायो जेरै एम्फौ सु एम्फौ सुयोब्ला।
औ औ
जों मुलिनि गोनांथि जायो बा आ बायदिसिना मोसौ ओ आरि बोरमा हाबनो नागिरबा जों मा बेरानि गोनांथि जायो। बे मैगं गायनाय थिलिखौ जोङो। जों मा सेफटि बा जों ओ रैखाथि खालामनो गोनां जायो बेफोरबायदिया आरो मैगं थाइगंनि मैगं थाइगङाव जों जिहेतु मुलै बायदिसिना होयो। याव रासायनिक रासायनिक बुस्थु होनाय जायो। बेवहाय जोंनि बै मैगं थाइ गं जानायनिफ्राय जोंहा जोंनि मानसिनि देहा बेफोरो खहाबो जानो हमो जों बैफोरनिफ्राय जों रैखा खालामनांगोन जोंनि देहाया मोजाङै थानांगोन आ मैगं थाइगंनिफ्राय बेमार आजार जायो बेफोरबायदि आरो बैफोरखौनो जोङो मोजाङै सुनानै जों मैगं थाइगंखौ जानांगौ जायो आरो ओ दा मोननैसो नोंथांनियावबो आं सोंथि सोंनो सानदों ओ मैगं थाइगं ओ नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोरावबो मैगं थाइगंनि आबाद मावो नामा बा नोंथांमोननि मैगं थाइगंफोरा मैगं थाइगंनि ओ आबाद मावनायाव माबाफोर खहा जादों नामा नोंथांनियाव आं सोंथि सोंनाय जाबाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैबाय नोंथाङाबो आंनो ओ फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ मैगं थाइगं होनोब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो मैगं थाइगं होनोब्ला बियो बोथोर लानानै बोथोर जायो जाय मैगं थाइगङा ओ खायफा मैगं मैगं फ्रा ओ जों मेसें बोथोराव जायो आरो खायफा मैगंफोरा ओ दैज्लां बोथोराव जायो जेरै मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै बुंनांगोन आलु बेफोरबायदिनो लाइ लाफा बेफोरबायदि गोबां गोबां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ बेनिफ्राय दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों
औ
जेरै जिंखा लाव फानि लाव बेफोरबायदि ओ लाव फानि लावाबो ओ मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो खायफाया ओ मेसें बोथोरनि खायफा या दैज्लां बोथोरनि ओ मैगं थाइगं होननानै बुङो ब्ला आरोबाव नोंथां मैगं थाइगङानो जाबाय जोंनि जानाय ओ आदारजों जाफाजानाय मोनसे मैगं जायखौ जोङो जानानै बा ओंखामफोरजों जानानै जोङो ओंखामफोरजों बेफोरखौ जाफायो आरो
औ
बे बेजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंखौ जोङो ओ बाजारफोरावबो गलाफोरावबो फाननानै जोङो बेनिफ्राय ओ रां आरजिनो हायो आरो जों जोंनि नखर सालायनायाव एसे मदद लानो हायो आरो ओ मैगं थाइगंनि बागै
औ
आं जा बुंदों ओ मैगंखौ माबोरै बानायोब्ला माबोरै जोङो मैगंखौ मोननो हायो होनब्ला जों आं नोंथाङा बुंनाय बादिनो एसे आं बुंलांनो सानदों ओ गिबियावनो मैगं मैगं होनोब्ला
औ
बेखौ माबोरै मोनो बेनि बेनि सायाव आं एससे नोंथांनो फोरमायनो सानदों जाय ओ लाइ मैगं बा लाफा मैगं लाइ मैगं बा ला फा मैगं गायनायनि सिगाङावनो जोङो गिबियावनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो हाखौ नोंथाङा बेसेबां गुवार गायगोन बा नोंथाङा बेसेबां जखानि ओ माबाखौ मैगंखौ गायगोन बेयाव जोङो ओ हाखौ हालेवग्रोना लानानै हाखौ गि बियावनो हालेवग्रोना लानानै आरो जों ओ हाखौ गुन्दै गुन्दै खालामनानै जों बेयाव
औ
मैगं बेगरफोरखौ बा जोङो जखा जखा लानानै मैगं बेगरफोरखौ गारस्रावना होयो बा जोङो राननानै होनाय जायो बा जोङो गायनाय जायो आरो जोङो औ फोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मैगंङा बा जोंनि जा गारनाय बेगर बेफोरो जेथिया खिलिहांगोन आरो खिलिहांनानै जोङो जाय मा होनो बेखौ एम्फौ एनलानिफ्राय जोङो बासायनो थाखाय बा बेखौ रैखाथि होनो थाखाय गोदो गोदाय जोङो नुबोयोमोन जे जोङो गोबोरखिखौनो जोङो दैजों गलायनानै सारनाय नुयोमोन दानिया जोङो नुनो मोनबाय जे दा जोंनि जौगालु मुगायाव जोङो बांसिनानो रासायनारि मुलि बाहायो मुलि बाहायनानै जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो रैखाथि होयोबा जोङो मैगं थाइगंफोरखौ फेदेरनायाव एसे मदद खालामो आरो बेजों लोगोसेनो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोङो बेनिफ्राय साननैसो उनाव जेब्ला मैगङा देरगोन बा जोंनि गायनाय बेगरनि जा माबा बेयो देरगोन बा गिदिर जागोन अब्लाबो जों बेयाव गोदो गोदाय नुबोयोमोन जे रासायनारि हासार बाहाया लाबानो जोङो गोदो गो दाय नुबोयोमोन जे जोंनि मैगं थाइगंफोरा फ्रेस बा जोंनिया मोजां जायोमोन नाथाय जोङो दा नुबोनो मोनबाय जे जोंनि जौगालु मुगायाव गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बा बाहायनानै बा मुलि बाहायनानै जोङो
औ नंगौ
दा जोङो जाबाय दङ बा जोङो बानायबाय दङ रासायनायारि होननाय लोगो लोगोनो नोंथां बेयाव गोबां रोखोमनि बेमार बेमार बुंनांगोन बेखौ जोङो जाय मैगं थाइगङा जोंनिया मास मास मोननै बा मोनथामनि गेजेराव जों मैगं थाइगंखौ मोनोमोन नाथाय बेखौ जोङो साननै बा जोङो सप्तासे सप्थानैनि गेजेरावनो जोङो दानिया मोनो मानोना जों बेयाव रासायनारि हासार बाहायनानै बा रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनानै जोङो बेफोरखौ बेफोराव जोङो बेफोरो जोंनिया साननैसोआवनो देरो आरो देरनानै जोङो बियो थाबैनो देरनानै जोङो बेखौ जायो बा जों गाव ग गाव गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरखौ जोङो बाजारफोराव फानो आरो बाजारफोराव फाननानै जोङो बेफोरनि रां आरजियो नाथाय नाथाय आं बेखौसो बुंगोन जे नोंथां बेफोरखौ जोङो रासायनारि हासारखौ बा हायालाबसिनो गोदो गोदायनि बायदि जेरै जोङो गोबोरखि हा सार अमानि खिनि हासार लाथा एम्फौनि खिनि हासार बेसर साख्लि बेफोरबायदि बायदिसिना जोङो माबाखौ बाहायनानै जोंनि मिथिंगायारि हासार मिथिंगायारि हासार खौ बाहायनानै जोङो जाबोयोब्ला बा जोङो बेखौ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माबाबोयोमोनब्ला एसे जोंनि देहाया गोदो जेरै स्ट्रंमोन गोदोनि मानसिखौ जोङो नुनो मोनोमोन जे गोदोनि मानसिया खमैबो जोंनिया बुंनाय बुंनाय मथै सेजौनिफ्राय सेजौ नैजि बोसोरलागै जोङो थांनानै थानो हायोमोन औ ना थाय जोङो दा गोनोखोआरि मुगायाव जौगालु मुगायाव बेयो ओ जोंनि जा आयु बेयो एसे खम जानायखौ जोङो नुबोनो मोनदों मानोना जोङो बेफोरो जोंनि जानाय आदारनि बा जोंनि जानाय जा मैगं थाइगङाव मुलि रासायनारि मुलि होनाय बेफोरखौ जोङो जानानैनो दिनै जोंनि जिउ बा जोंनि जा थांनानै थानाय गोहो बा बेफोरो औ बेफोरो गोबां खमसिन जाबोदों। आरो जोङो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो एसे लासै लासै निजिनि देहाखौ नस्थ' खालामदों। आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि ओ माबाया जोंनि जा इमिउनिटि बा जोंनि जा थांना थानायनि गोहो बेफोरो गोबां गोबां औ गोबां खम जाबोदों। बा गोबां गुसुं जाबोदों औ बेफोरबायदि औ बेफोरबायदिनो जों बुंनांगोन नोंथां ओ मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो जेरै गोदो गोदो गोदाय माने दासिमबो जायो ओ जाय मैगङा जोंनि मिथिंगायाव मोनो बेफोरनो जाबाय ओ मानिमुनि ओ खिफि फादुरि धरं फुल बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां रोखोमनि जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं दङ जाय मैगं थाइगङा जोंनि मेडिसिन बा जोंनि ओ देहायारि जेबो खहा जाया। बेनिफ्राय जोङो देहायारि खहा जाया जा बैफोर मैगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि एसे देहायारि मोजांबो जायो आरो बेफोर मोनसे मुलि सिस्टेमनि मोनसे माने मुलि सिस टेमनि मोनसे ओ खामानियाव होयो जेरै जों बुनो ओ मानिमुनि बेफोराव गोबां भिटामिन दङ। मानि मुनि बेफोरबायदिनो ओ सिंग्रि मिख्रि बेफोरबायदिनो धरं फुल बेफोरबायदिनो खिफिफादुरि बेफोरबायदिनो आरो थास' बायदिसिना बायदिसि ना गोबां रोखोमनि ओ माबाफोर दङ। ओ मिथिंगायारि मिथिंगायाव मोननाय जोङो मैगं थाइगं दङ जाय मैगं थाइगंफोरा जोंनि देहायारि जेबो खहा जाया बा जोंनि देहायारि जेबो खहा लाबोया नोंथां।
लाबोया।
औ नोंथां अ बिब्दिब्ला नोंथां ओ अ जोंना समाबो एसे जाबाय नोंथां। औ औ नोंथां ओ समाबो एसे जाबाय अब्ला सावरायनाय बखौ बेनियावनो फोजोबथ'सै नामा नोंथां?
औ जायो।
औ दे अब्ला नोंथां न नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय।